औ।
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां?
औ-औ-औ खोनादों नोंथां।
अ खोनादों दा मा खालामदों नोंथाङा?
ओ दासान्दि दङ' आङो बिदिनो मबाइलफोर नायनानै दंलाबोयो आरो ना। नोंथां।
फ्रियाव दङ' नोंथाङा होमबा ना?
औ-औ फ्रिआनो दंथ'यो दासान्दि।
अ-अ-अ दा होमबा सानैजों मोनसे खोथा रायलायनि आयदा लानानै। सावरायलायनि इसे। सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ-औ रायज्लायजागोन नोंथां।
अ दा बिदिबा आङो। औवानि सायाव एसे रायलायनो नागेरदों जेनेब्ला।
खोनाया।
औवानि सायाव एसे रायलायनि आङो बेम्बु औवानि सायाव। औ मिथिखायो ना नोंथाङा औवाखौ?
औ-औ नोंथां।
उम-उम दे बिदिबा रायलायलांसै। जों सानफ्रोमबोनि जिउआव। बां बेखौ बयबो मोनथियो।
औ-औ।
बेबाय गामि- गामि बयनिबो न'खर थायो बियो। बाहेरआव बागानाव एसेबाबो थानायखौ नुयो आरो। दा जोंनि गासिबो गामियावनो नुयो बयनिबो न' । खराव नुयो दा बेखौ दा औवाजों। जोङो ओरैबायदि खामानि मावनो हायो। दा न'खर सुंथानायावबो बियो आरो रां-रांखान्थियारि मदद होयो। बेफार- फालांगि बेफार बानिज्य'आव बियो मुलाम्फानि थाखाय खामानि। जे खबाय बानायनाय संग्राय बानायनाय। खादा बानायनाय बेफोरबायदि खामानि होयो। जों लोगोसे जेखाइफोर बानायनाय जेरै आरो लेखा बिल बानायनाय बेफोरखौ खालामनायाव मदद होयो जोंनो बेजों लोगोसे बे बेफोरखौ जों बायलाय फायलाय खालामनानै बेफार फालांगि माने रांखान्थि जौ गा होनायाव जोंनि साफ्रोमबो जिउआवहाय बियो मोनसे बिराद गिदिर माने खामानि होयो आरो। दा बेफोरनि बादै। नोंथाङाबो मिथिखायो जेराव नङा होम? बेनि बादै नोंथाङा एसे-एसे नोंनि मिथिनायखिनिखौ बुंनो। आं थाखाय बुंनो थाखाय आं एसे खावलायहरबाय आरो।
औ-औ ओ औवा होनना बुङोब्लाथ' जों मोनथि । खायो जिहेतु ओ। औवाया जोंनि ओ थांना थानायाव ओ जोबोर गोनां।
औ नोंथां।
जेराव जोङो ओ जोङो थांना थानाय समाव जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जेब्ला जोङो औवायाथ' सुबुंजों जेनेबा जेब्ला जोनोम जायो मानसिया अब्ला जोनोमनिफ्रायनो ओ जोङो थैनायसिम औवाजों जोंहा गोबां गोथौ सोमोन्दो दङ ।
सोमोनदोल' ।
जोङो ओ जों जेब्ला गथ' जोनोम जायो अब्ला जोङो गथ' जोनोम जागोदान ओ गथ'नि उदैनि नारिखौ जोङो बेजों हानाय जायोमोन आरो ना औवानि खोस्लि बा मा बुङो खाथि माला जों हानाय जायोमोन ओ बिदिनोसै ओमफफ्राय लोगोसे जोङो ओ बायदिसिना जों हाबाफोरावबो बाहायो जों बायदिसिना पेन्देल लुनो थाखाय औवाफोरखौ आरो न' बां लुनो थाखाय लोगोसेनो जोङो मानसिया थैनाय समाव जेब्ला जोङो सावो अब्ला बेखौबो जोङो ओ बे मानसिखौ सावनो थाखायबो जों औवाखौ बाहायनाय जायो । लोगोसेनो जोंहा बायदिसि ना न लुनायफ्रावथ' बाहायखायो लोगोसेनो जोङो आबाद फोथाव फोथार फोराव जोङो बेरा होनायफोराव बाहायो आरो लो से जोङो ओ गोबां बिथिङाव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो दा खुन्था महरैबो जोङो बाहायनाय नुयो जोङो कारेन्ट लाइन बोनो थाखाय नाय जायोमोन औवाखौ लोगोसेनो जोङो औवाखौथ' जों दि नैनि समाव जाहाथे जोंहा ओ गोबां जौगानाय ओ सुबुं माहारिया जेब्ला मेलेमजिबि ओ जिहेथु साननो हरनो गोरों दिनैनि समाव ओ सुबुं माहारिया औवाजोंनो दिनै लेखा बिलाइ दिहुनो हमदों जेराव जोङो दिनै लिरो लिरनाय जायो लोगोसे
उम
जाय लेखा बिलाइखौ जों नाय जों दिनै बिजाब फरायनो मोनदों । बेफोर गाैबो जोंनि औवानिफ्रायनो ओंखारजोबदों आरो ना । बेफोरखौ गोबां ओ गोलाव खामानि दंफोर खामानिफोरखौ मावनायनि गेजेरजों बेफोरो बहिफोरनि महर मोननो हायो दा गोबां बेफोरबायदिनो बाहायजाबोगासिनो दङ दा लोगोसेनो धोरोम बिथिङाव ओ जोंहा माबायदिहाय औवाखौ बाहायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ।
धोरोम हिसाबै ना
औ औ नोंथां
था औ । दा धर्म हिसाबै जोंहा बर' हारिनि मोनसे नेरसोन बाथौ धोरोम दं जोंहा नङाबा बे बाथ मै जों बेखौ मा होनो बेखौ बाथौ दधुमो आरो । बाथौव दुमनायावबो जोंङो एखदम बे जोंनि गोनांथि खा आरो एकदम एसेन्सियेल औ औ बेयो धोरोम हिसाबै बेथ' बेखौ एकदम जों जोनोमनिफ्राय नुबोनाय आरो जेब्ला जों रोंदों जोनोमनि उनावहाय जेब्ला बुजिनो रोंदों आबै आबौ नङा होमबा बेफोरनिफ्राय मिथिबोदों आरो नुबोदों मेगनजों सागारदों जेनेबा धोरोम हिसाबै जों आङो बाथौ धोरोम हिसाबै नुयो आरो जेनेबा बाथौ धोरोमफोरनि जेब्ला बै माबायाव बाथौ जे खना दोनो बेफोरखौ आरो नोंथां
औ औ । नोंगौ औवा एप' बेफोरबायदिनो औ। बुं नोंथां।
नङा होमब्ला बेफोर बादि
औ औ।
आनि आसामनि बाहेरानि अनगायै नंगौना?
औ औ गुबुन जायगाफ्रावथ' औ।
औ औ।
औ औ।
जेरै जोंनि आसाम माने आं सोंदोंमोन आरो बेबखौ लनानै मा खालामो बिसोरो जाहैबाय न' बां बिनिफ्राय बे मा होनो गियान मोनदों जे माने जोंङो दिनै रांखान्थिया जोंहा औवाजों जुदि थाबाय थानो हायोब्लाबो
औ औ।
खोनादों नोंथां। हेलौ नोंथां। हेल' नोंथां।
औ औ नोंथांनिया एसे माथोखौ लासै लासै खोनाफैगासिनो दङ जानो हागौ नेट नि एसे प्रब्लेम नङा
अ अ
औ औ।
हेलौ नोंथां।
नंगौ नोंथां औ औ खोनाबाय नोंथां।
औ औ।
जिहेतु औवाखौथ' जों मिथिखायो जितु औवाया जोंहा औ नोंथां औवायाथ' जोंहा गोबां बिथिं गोबां रोखोमनि
औ
औ जों जेरैहाय जोङो बिजलि औवा जाथि औवा खुरखा औवा बायदिसिना जों औवाफोरखौ मोननो हायो दा बेफोरखौ जोङो ओ गोबां गुबुन गुबुन खामानिआव जों बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो हौवा बिजलिफोरखौ जोङो ना बोननाय हिसाबै जोङो बाहायो ओ बिदिनो गुबुन गुबुन खामानिआव बाहायो आरोना जों बेरा होनाय बा उखुमाव जोङो ओ‌ बायदिसिना सायला होनो थाखायबो जोंङो औवा फिसाखौ बाहायोब्ला जोबोद गोबाव जोरो आरो ना सम थांङो लोगोसेनो जोंङो औवा बिजलिफोरखौ बायदिसिना जोङो मोसौफोर बुनो थाखायबो जोंङो बाहायनाय जायो लौरु हिसाबै बाहायनाय जा जायो दा बिदिनो गोबां बिथिङाव बाहायो औ। औ औ औ
औवा बिजलिफोरखौ मोनथ ज जा औवा थे औवा गुबै आरो हाजोंनि औवा बायदि बायदि आरो दा नोंथांमोनथिंबो बे मा मा जादनि औवाफोर मो